हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां, नोंथांआ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां, नोंथांजों नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों थांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ
नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ फिसिनायनि बा गै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव जेनेबा ओ बर' आइजोफोरा बांसिनानो दाउ, अमा फिसिनानै ओ जिउ खुंबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना? औ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा ओ दाउ, अमा फिनानै माने जोंनि गामि ओनसोलाव जिउ खुंबोदों आरो। माने जोङो ओ दाउखौ फिसिब्लाबो जोंनिफ्राय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जों बे ओ दाउ फिसाफोरखौ जोङो एबा हाथाय एबा बाजाराव फाननानैबो जों रा रां आरजिनो हायो आरो जोङो ओ बिदि दाउफोरखौ जों फिसिनानै न' फोरावबो जाजायो आरो नोंथां ओ बिदिनो अमा फिसिनानैबो जोंङो जोबोद रां आरजि नो हायो बिदिनो जोङो अमाखौ ओ फिसा जाहोनानैबो बिदिनो अमा फिसाया बिदिनो ओ जो खेबसे ओ जेनेबा जिथा बिदि दाइनथा जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो ओम बिदि अमा फिसा मासेयाव बिदिनो ओ दा ओ पेसेन्टफोरा गोबां बायबाय बिदिनो थामरोजा ब्रै रोजा जाबाय आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो बिदि गोबां ओ फैसा मोनो अमा फिसिब्लाबो ओ अमानो आदार होनब्लाथ' जों बिदिनो गुन्दै, अफ्रि आरो बिदिफोर गुन्दै अफ्रिफोरखौ बायनो हायाब्लाथ' जों बिदिनो ओ थास'फोरखौ जोङो रुनानै होयो आरो नोंथां अमानो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो ओ बोरमाफोर फिसिनाय होनब्लाथ' बोरमाखौ जों फिसा आजायनानैबो फाननानै जोबोद फैसा मोनो आरो बोरमाफोरनो आदार होनो थाखाय जोङो बिदिनो ओ बायदि जों बायना होफायनाङा आरो जोङो दुब्लि एबा बोथोरावनो जोङो गांसो जानो था खाय ओ हैैया
औ। औ नोंगौ। हेलौ नोंथां।